हेलौ नोंथां औ नोंथां।
अ नोंथाङा औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ औ औ नोंथाङा दा फ्रि दङोना?
औ नोंथां फ्रि आनो‌ दे बुंजागोन।
औ फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो फन खालामनाय जादोंमोन। सावराय जागोन ना औ औ। दा जोङो ओ आयदाया जाहैबाय माने ओ गोदोनि आरो जेनेबा दानि न' लुनाय बेनि सोमोन्दै सरायनोसै औ औ औ बिदिब्ला औ। आंनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो।
औ दे फोरमायदो नोंथां।
माने ओ न' लुनाय होनोब्लाथ' गोदोनि आरो दानि न' लुनायाव माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो नङा होमबा? गोदोथ' ओ ओ गोदो माने बर'फोर बा ओ गोदोनि सुबुंफोर फ्रा माने न'खौ माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो बानायना लायोमोन। बांसिनखौनो माने मिथिंगानि सायावनो माने सोरना जिउ खुङोमोन आरो गोदोनि सुब आ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जा बा माने न' लुनाय बेफोरबायदियावबो। औ माने न' लुनो। थाखाय गोदोनि सुबुङा जेनेबा हानि न'खौनो बांसिन नुयोमोन ना गोदो बेनि थाखाय हाग्रायाव माने मिथिंगायावनो मोननाय ओ औवा दंफां। बुथुमना लायोमोन औ न' लुनोसो गिबियावनो जोंहा गायनो थाखायथ जोङो माने औवाखौनो बुथुमा लाग्रोनाय जायो औवा खायसे खायसे दंफांखौबो होननाय जायो मोजां दंफांफोरखौ
औ
खोनादों ना औ बेनि फ्राय बे औवानिफ्राय लानानै ओ माने गोदोनि समावथ' थिं बेबायदि बेफोरखौ नुनोनो थाङामोन माने गोदोनि समाव बांसिनै बेै ओ थोरि हाग्रा थोरि हा ग्रा बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन ना
औ आरो बे न न लुनो थाखाय माने बे थुरि हाग्राखौ लाबोनायनि उनाव ओ उखुम होयो आरो उखुम उखुम महरै होनाय जायो आरो जोंनि समावथ' न लुयोब्ला गासिबो माने हेफाजाब होलायोमोन नङा ना
सावरि बादालि जालायोमोन गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन औ बेबायदिनो ओ न लुनाय समाव बा थोरि ओलाबनाय समाव माने गोबां मानसिफोरा हेफाजाब होयोमोन बेनिफ्राय आरो बे औ बेरा बेरा होनो थाखायबो इन्जुर होनो थाखायबो औवानिफ्रायनो खाथि जिरनाय जायोमोन ना औवाखौनो औ औवाखौनो माने औ बेनिफ्राय बे औवानि माबायाव मा होनो बेनि सिगां हाब्रुजों गोबोर लगायनानै लिरनाय जायो बेवबो माने बर' आइजोफोरा गावजों गावनो मावलायनानै होयोमोन आरो हेफाजाब होलायनानै खोनादोंना
खोनादों
औ औ बे समाव मा होनो गासिबो हेफाजाब होलाय
औ
औ दानियाथ माने बेफोर न लुनायखौ नुनो मोनला माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन सै आरो ना खोनादोंना हानि न' औ औ हानि न'खौथ नुलिया दायोथ हानि जायगायाव माने फा ओ इथा सिमेन्ट बाला बेफोरजों न' लुनायखौ नुनो मोनसै मानसिनि खौनो औ ननि डिजाइन बा स्ट्राकसारफोराबो माने गोदोनि बायदि नंलिया आरो गोदोथ न' लुयोब्ला गिबियावनो साहा साहाथिं मोनथाम माने इसिं अखम खफ्रा बेबायदि लुनाय जायोमोन ना साहा साहाथिं माने माने ओ सिङावथ ओंखाम संनाय आरो गेजेराव माने ओंखाम जानाय बेबायदि आरो ओ खुखुराया बेयाव माने ओ ननि बिगोमाफोरखौ थानाय नुयोमोन आरो बेबायदिनो गलि न' गलि न'खौ नया माने सिथ्लानि खोलाथिं लुनाय नुयोमोन आरो बेबायदिनो गोबां इसिं माने ओ माने सौरा न' होननाय न' थायोमोन आरो गो दोनि समाव माने गोजाननिफ्राय फैनाय आलासि दोम सि बेफोरखौ माने डाइरेक्ट इसिं न' बा थाग्रा न' सोनाय जायामोन आरो माने बे जिरायनो होना बेयावनो दोननाय जायोमोन औ माने बेफोरखौ माने गोजाननिफ्राय फैयोब्ला माने इसिङाव थाब हाबोबा माने माइनाव माबायो बा सुवा सुथि जायो बेबायदि साननाय सोन आरो समाव औ औ आरो बेबायदिनो गलि नखौबो माने माथिं लुनो नांगौ बेखौ माने लुनाय जायोमोन आरो माने सानजाथिं माने बा बाख्रि फु लुनाय जायोमोन आरो बाख्रि माने गोदोनि समावथ' गासैबो आबाद मावोमोन ना गासैनिबो न' ननो बाख्रि थायोमोन औ बेबायदिनो न'खौ होननाय जायोमोन आरो बिफां लाइफांफोरखौबो नारेंखल थाइजौ बेफोरखौबो माने गायना लायोमोन आरो नांगौ बायदि औ दायोथ' आरो न'नि डिजाइनफोरानो सोलायलांबाय गोदान गोदानाइ जों लुनायखौ नुयो औ माने औ दायोथ' मान थिंफोरखौबो माने सार थालाय होननायखौनो बांसिन नुयो आरो
औ
आथिंफोराबो गुबुन गुबुन गाबनि बा गुबुन गुबुन कुवालिटिनि ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय मोजांनि फ्राय मोजांसिन माने लासै लासै सोलायनानै बा गायो माने गोबांसि सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नंगौना नोंथां औ औ औ उ दायो बिदिब्ला नोंथा बे न' लुनायनि माने सोलाय सोल' जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमाय ह हागोन नामा नोन
दा नोंथाङाथ' गोबां खोथाखौनो बुंखाबाय थेवबो आं माखासे दा बुंबनोसै गोदो गोदायथ' जोंङो जेनेबा नोंथ खोथा बुंनाय बायदिनो जों गासिबो न'आनो हानै जाजोबोमोन ओमफ्र गोेजेराव जोङो थैै माने अखा अखानि थाखाय बा सान्दुंनि थाखाय जोङो अखा गोरलै मा सानदों गोरलै नाङैनि थाखाय जोङो थुरिखौ जोङो सायनानै लायोमोन फुजौआव साल महरै दा बेनि सोलायै जोंनि गेजेराव मोनफैबाय मा जों गोदो गोदाय जेनेबा थुरि बायदिसिनाखौ लागायदोंमोनबाबो बेनि उनाव ओंखारदों प्लासटिक पेपार ला बे प्लासटिक पेपारखौ जोङो लागायोमोन माने थुरि खम जानायनि उनाव दा ब्लास्ट बेफार ओंखारनायनि उनावनो जोंनि गेजेराव मोनफैबावदोंबा थिं जो दा आथिखालाव बांसिनानो बाहायजोबो आरो आथिालाव गोदोनि बायदि जो थुदैनि न' बा थेरपालजों बा पेपारजों बेफोरजों बानायनाय जों नुनो मोनला आथिखालाव आरो हानि न' औवारजों बानायनाय बे दंफांनि खोन्था औवानि खोनन््था लागायनाय जों नुनो मोनला आथिखालाव नुनो मोनसै बेफोरनि स बाय जोङो माने गिदिर गिदिर न' आर सि सि आसाम टाइप न' बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै दा आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला जों बांसिनै न'खरावनो जोङो हानि न'नि अनगायै माने पाक्कानि न' नुनायखौ जों नुनो मोनो था फाखकानि न' लुनाया जाहैबाय जोङो माने गोदो गोदाय माने जोङो एसेबां दानखावरिनि बिथिङाव जौगानाय नङामोन आरो आथिखालाव माने दानखावरि सावरिनि बिथिङाव जौगानाय लोगो लोगो माने बयबो थानाय स्टाइल जानाय स्टाइल गासै गसिखौबो सोलायजोबनायजों लोगोसे माने न'खौबो मोन गावबागाव न'फोरखौबो माने सोलाय सोल' खालामजोबनानै लाबाय जाय जेरै- हागौ बेबायदि माने मोजां मोजां न' लुबाय दा थिंनियाबो जोंनि माने गोदो जाबायदि ओंखारदोंमोन बिनि सोलायै जोंनि दा गेजेराव माने गोबां माने कालारइं थिं रोजा रोजा दाम गोसानैथिं बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मोनफैबाय आरो लोगोसे बे ओएसपेस्टारटिं जायखौ जोङो ओ अखा गोलैबाबो जों जेबो फाथ्था मोना अन्थाइ गोरलैबाबो जों जेबो फाथ्था मोना बे जोंनि हानि बायदिथिङा बेखौ जोङो बानायनायखौ नुदों। दा बेफोरखौ जोंनि गेजेराव माने गोबां साग्लोबफैनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि माने जों माने बेफोराव गोबां बाहायदोंसै आरो। आथिखालनि मुगायाव दा गोदो गोदाय माने बेफोरखौ नुनो थाङामोन नोंथांमोन बाव बे हानि बे इथा बायदि दुख्रा दुख्रा दुख्रा दुख्रा साबनाय बे हाबाखौ गुसु नुदोंमोन थिं थिंबो नङा हा हानि बानायनायमोन आरो माने हायाव गोगलैबा बायलांनाय मानाय बेफोरबायदिखौ जों नुदोंमोन थाखो थाखो जाब माने बेखौ नुयोमोनब्लााबबो साफा सानै न'फा नै बिदियावसो नुयोमोन। जायनिखि न'खरा माने एसे माहाजोनखा गोदोनि दिनाव दोहोनि सुबुं बेफोर बेफोरबायदिनावसो जोङो बेफोरखौ नुयोमोन जाय मानि गोबां हानि बिगोमा थाखा फैसा आंखाल गैया बेफोरबायदिनाव जों नुयोमोन। माने आथिखालाव मे बेफोरबायदि माहाजोननि न'खराव गोदो जाय बेफोर बायदिखौ बाहायोमोन बिसोरनि न'खराव आथिखालाव जोङो नुनो मोनसेसो माने आर सि सि न' आर सि सि बिल्दिं औ बेवहाय माने बिसोरहा माने आथिखालावथ' आरो थिंबो बाहायलासो सिमेन्ट इथाब बालाजोंनो लानो म म थालाय बानायनानै फिसा फालाय होनानै माने माबाना लासे आरो थाखो थाखो न' बानायना लासे बेफोरबायदि आथिखालनि मुगायाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जोंनि गामि गफायाव जोङो नायनो थाङोब्ला बे जों नुनो मोनो आथिखालाव माने थि थुरि मोननो थांला थुरि मोनोबाबो जों रावबो थुरिनि न' लुला मानो होनबा जोङो थुरिया बोसोरै बोसोरै फ्राय सोलायनांगौ जायोमोन आरो खोब थाङोबा बोसोरनैया खोब थांगोन माने मोजां थुरैबासो बोसोरनै थांगोन एसेबां मोजां नङाब्लााथ' बोरसेयानो जेन थेनल थाङो बोसोरसेयावनो अखा सेरे बेफोरबायदिखौ जों नुनो थाङोमोन दा बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव थिं मोनैनायालाय सावरिनि बिथिङाव जौगानायलाय माने जोंनि गेजेराव गोबां माने थिं मोनफैजोबनायखौ नुनो मोन्दों आरो दा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव माने बे गोदोनि जेनेबा नोंथाङा जो बुंदोंमोन इसिं खंखब्रा बेफोरबायदिखौ जोङो माने आथिखाल मुगायाव बेफोरनि सोमोन्दै गैया बायदिनो जायो हैबाय मानिसे जेनेबा इसिङा दं इसिं दंबाबो इसिङा एक्सट्रा जेनेबा बे जायखौ जोङो नमा न' होनो बियोबो एक्सट्रा आलदा आलदा माने जालांजोब्बाय आरो नङमा नङाबो आथिखालनि मुगायाव थाखो खथा मोनसेल' बेफोरबायदि जाहैबाय बा खथा मोनसे दं हाबाबो खथा मोननैबाबो माने गोदो जाबाय जों बा बाहाय बेफोरबायदि बाहायला दा बे बिदिनो जमोन खोलाहा मोसौ गलि थायो बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि सानजा सोना फिसा हा खोला बेफोरनि जेबो माने सोमोन्दो गैला मोसौ गोरया बबेबा खनायाव थायो बाख्रिया बबेबा खनायाव थायो आरो आरो बेबायदिनो जोंनि आलासि जिरायग न' बे न' होननाय बेबो जोंनि माने आथिखालनि मुगायाव दङबाबो जेनेबा जोंनि थाग्रा न'जोंनो सोमोन्दो थानानै माने बबेबा मोनसे खथाया जेनेबा लांदां थानानै बेवहाय आलासि फैयोबा जिराय होनाय बेफोर बिदिखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालनि मुगायाव दा बेफोरबायदि जों नायनो नङाबा थाङोबा गोदोनि आरो दानि जुदि नायनो थाङोब्ला हा अख्रांजों फाराग थानाय बायदि आरो नोंथां थारमाने जोंनि गेजेराव गोबां सोलायबोबाय आरो माने बेखौनो बुंनांगोन जे माने जोंनि गेजेराव रांखान्थिनि बिथिङाव जौगानाय लोगो लोगो जों मा होनो एसे थासारिजों गोरोबनानैसो बसोलिनायजों लोगोसे जों दा गावबा गाव थानाय स्टाइलखौ सोलायनो हादों। बा जोङो मोजांनिफ्राय मोजांथिं थांनो हादों गोदोनि बायदि जेनेबा बोसोरे बोसोरै जों थानो नाङा थिङा जोंना आथिखालनि मुगायाव गोबां दामि दामि थिं मोनफैदोंसै। दा बे दामि दामि थिंफ्रा माने आथिखालाव थाब जिनानै थांला थाब गाज्रि जाला बिदियाव माने गोबां सम जोरो बेबायदिनि थाखाय माने जों बेफोरखौ बानायना लादोंसै बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबांसो लाइ सोलुखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ औ लोगो नोंथा औ औ औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दे